खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां खोनादों गोजोन सा सानजोबफु नोंथां औ नोंथां गोजोननाय थाबाय। दा नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव रायजल्लायनोखौ हरनाय जादोंमोन नोंथां। उ खोनादोंना नोंथांङा औ खोनादों।
औ दा बे आयदायानो जाहैबाय जोंना बर'नि गाननाय जोमनाय बा दानाय लुनायनि यावनो रायलायलायदिनि बिदिफ्रा नोंथां।
औ सावरायनो हायो नोंथां बर'
औ बर' आइजोफोराथ' जोंना गावनि
आखाइजों दख'ना बा गामसाफोर - गहाय बिसोरो बानायनानै गानो नालाय थ' बेखौनो जोङो एसे सावरायलायदोंनि बिदिबा नोंथां।
औ सावरायनो हायो नोंथां।
औ बिदिब्ला आं जागायनोसै नङा होमबा नोंथां।
औ दे जागायजेनदो नोंथां।
औ। दा जोंना जे गोदो गोदायनिफायनो जोंनि आबै आबौमोना ओ थांनानै थानाय समावथ' जोंनो बे गानग्रा जि बा दख'नाखौथ' नांखाथारगो नालाय बिनि थाखायनो मा बिसोरो बिसोरनो गावनि आखाइजोंनो दानानै गानबोदोंमोन आरो। थिग बेबायदिनो दासिमहालागै बे जोंनि दख'ना बर'नि ओ आरो बेफोरो दासिमबो जोङो दानायखौ नुनो मोनो नों था दा जोंहा दख'नायाथ' गोबां रोखोमनि दङ जेरै ओ जोंना आगरनिबा बिदुन बा ओ आगर बाथि गंनै बा गंथाम बेफोरबायदिख गोबां रोखोमनि दख'नाफ्रा जोंनाव दङ आरो। थिग बेबायदिनो मा बिसोरो गावसिनि फसायनाय मथ फन अबबेखौ दागोन बेखौहाय बिसोरो मा दानानैहाय गावसिनि न'खरफोरखौबो खुंगासिनो आरो बे ओ सिफोरखौ फाननानैहाय औ नोंथां। दा बे नोंथांमोननि थिंजोंहायबो दख'नाफोरखौ दानायखौ नुनो मोनोना मोनला नोंथां।
खनाखौथ आङो दानिया नुयो नोंथां नुयो।
औ।
दख'नाखौथ' जोंनिथिंजायबो बिदिनो गरखा गंनै गरखा गंब्रै सिनथाय दानाय नुनो मोनो आं नोंथां।
औ नोंथां नगौ।
थालिर दाथ' नै फुजा बोथोर सफैसिगोन नालाय। माइ गायखां दायो जि जुलाइ मास जोंनाथ' जु जुलाइ मासनि उनावनो फुजा दिन जासिगोन लोक्षिमि फुजा होनाय जाय लोक्षिमि फुजाया जोंनि साखाथ खाथियावनो जायो नालाय नोंथां बे लोक्ष्मि फुजाफोराव गोथार जि गाननो थाखाय गामसा गामसा गुफु गुफुर दख'ना गुफुर दानायखौ आं नुनो मोन्दों जाय गामसा गुफ गुफुर दख'ना गुफुरखौथ' गोदोनि समावहायथ' औवानि जाय औवानि औवानि थारहाखुन्था गंब्रै गायनानैहाय बेवहाय ओरै ओरै जिं ओरै जिं औवानि औवानि गान्दै मोननै होनानै आरो बेवहाय गेजेरावहाय दानफ्लं नानैहाय गान्दै सोनाय आरो बेहाय गोजौआवबो दानफ्लंनानैहाय बान गोजा ओरै जिं ओरै जिं बाननो थाखाय बान गोजा गंनै होनानै बे बान गोजानि गेजेरावहाय जायजों औवानि बानायनाय थार हार जायजों जों जि दायो बे खौबो आङो रोमै - रोमै नुबोनो मोन्दों आरो आं जेब्ला उन्दैमोन उन्दै समावथ' जेबो बिदिनो दानि बायदि दंफांनि बानायनाय खारबतनि बिदि बानायनाय बिदि गैयामोन नालाय गोदोनि समावजोङो बे बेफोरबायदि औवानि रासोखौबोै सिन्थायाइ औवानि बानायनाय नुबोनो मोन्दों आरो आं।
औ नोंथाङा नंगौ।
औ ओमफ्राय आरो फुथुलफोराथ' औवानिया जाखायो जाय फुथुला जि खौहाय गोरा खालामो समायना गोरा राफो फोदबासो समायना जायो नालाय आरो फुथुल गैयाबाथ' थोरलौ थोरफौ गुरै जायो जोमनायखौबो आरो नायनो समाया
औ नोंथां नंगौ।
आरो औ।
दानि बोथोरावथ' बेफोरबायदि जोङो आखायजों दानायखौबो बां सिन नुनो मोनलिया नङा होनोमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नोंगौ।
जे मेचिनफोर बा वयफिंफोरावसो जोङो बांसिन दानायखौ नुनो मोनो बे आरो गोदोनि दिनावथ' जोङो दख'ना गांसे दानोब्ला बेखौ सानथाम बा सानब्रै नांगौमोन नाथाय मा बे मेसिनजों दायोब्ला जोङो ओ‌ सानसे बा ओ बेखौ गोसो जायोबा फुंनिफ्राय दायोब्ला आदा बेलायावनो बेखौ दाख'नो हायो आरो। जायनि जाहोनावहाय दा बे बिसिनखौ जोङो बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनो मोनसिनो आरो
औ।
उम दा गोबां रोखोमनि जोंहा आगरफोरबो होनानै दायो। जेहेथु जोंहा समायना - समायना आगर दङ जोंहा बर'फोरा जेरैहाय फाहार हाजोनो बा थु गद'नो, फारौ मेगन, बा नाब्ले आगर बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि आगरफोरखौबो गोदोनि आबै - आबौमोनानो गावसिनि आखाइजों बिसोरो बेखौ सोलोंबोनानै रोंबोनाय आरो। नाथायबा बेफोरबायदि आगरखौबो जों दा खम नुनो मोनसै आरो। खालि बे हाथायफोरनि बा मेसेनफोरनि आगरफ्राथ' बिबार बा माबा मोनसे आइ ओ मा होनो बिदिखौ फिथाइ सामथायाइ बेफोरखौसो जोङो बांसिन एसिन नुनो मोनसै आरो दानि जुगावहाय दा बे नोंथां मोननिथिं जाय हाय जि दानायावहाय ओ‌ आगजुफोर नांगौ जायो बेखौ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां।
हायो नोंथां हायो जि दानायाव जोङो आगजुफोर होनोब्ला गिबियावनो सोरखिनांगौ जायो जोंनो आरो फिथोबनिफ्राय दिरुननोथ' जोंनो दाङा नाथा नांगौ जायो। जाय गिबि - गिबि एम्फौनि फिथोबनिफ्राय एमफौनि फिथोबखौहाय जोङो रुनानै रुनानै फन्द्र' दिन बा बिस दिनसो रुखांनायनि उनाव थफ्ला जुनानै खोबना दोननांगौ आरो जेब्ला थफ्ला जुनानै दैयाव जोङो रुनानैहाय सोबनानै फनन्द्र' दिनसो जायो अब्ला बिनिफ्राय मोनफा मोनफा जोङो बे थावख्रि थावख्रिजोंहाय जोङो खुन्दुंखौ
औ
फिसा फिसायै माबानानै दैयाव सोमनानैहाय जोङो मोनसे मोनसे मोनसे फानो आरो बे थावख्रिजों खुन्दुं बानायो बेनि उनावहाय बे थाव ख्रिजों बानायखांनायनि उनावहाय जोङो सोरखियाव सोयो सोरखियाव सोनानै एसे सोरखियाथ' गिदिर नालाय जेनेबा बे थावख्रिफोरनिफ्राय बानायनायाथ' फिसा जायो नालाय फाननो सुबि- ओ फाननो असुबिदा जानायनि थाखाय जोङो सोर खि नांगौ जायो बे सोरखियावहाय गल गल फानो आरो गल गल फाननानैहाय खाथब जानाय बायदि जानानै जोङो मायदि बा मार होनानै जेनेबा ओंखामखौ फु फुदुंनानै ओंखामखौ सिफ्लेनानैहाय जोङो बे खुन्दुाव होयो गोरा जानाय बायदि जेनेबा खुन्दुं बा दिरुन गोदानावथ' गुरै जायो नालाय बे गुरैनि ओमफ्राय बे खुन्दुंखौ गोरा राफोद आरो नायनो मोजां आरो फाननायाव सुबिदा जानायबादि जोङो बेखौहाय सोरखियाव फानो सोरखियाव फाननायनि उनावहाय फोरानो। साननैसो फोरोननि उनावहाय जोङो समफ्ला समफ्ला एबा ब बिनाव हाय फाननानै दोनो फाननानै दुमालु दुमालु खालामनै दोनो आरो जों गांबेसे सोंगोन गांबेसे दागोन बिनि जखा मथे खालामनानै जोङो बबिनाव फाननानै दोननायनि उनावहाय बै माबायाव सोयो फ्रेमाव सोयो जोङो फ्रेमाव सोनानै फ्रेमाव सोबाथ' जोङो बुरजा जायो नालाय फ्रेमा गुदुं ब्रे ब्रे नालाय बे फ्रेमाव सोयो आरो जोङो बे फ्रेमाव फ्रेमाव फ्रेमाव सोबा जोंहा बै आखाइजों मोनफा मोनफा फानबाथाय गोबाव सम नांगौ नालाय जायनि जाहोनाव जोङो फ्रेमाव सोयोबा खनसे सियावनो द्रु द्रुलांनो मोजां जायो बेनि थाखायनो जोङो फ्रेनाव सो फ्रेमाव सोनानै फानो आरो फ्रेमाव सोनानै फाननायनि उनाव आरो नो खनो जोङो। नो खन्नो थाखाय गनसा गंब्रै नांगौ। ओरै ओरै गं ओरै माने गं आठथायानो नांगौ आरो जोंनो ओरै गंब्रै ओरै गाहायाव गंब्रै गोजौआव गंब्रै आथ फिथानांगौ जायो आरो बेवहाय नो खननो थाखाय हासुं मोनसे नांगौ जायो जोंनो।
औ
बेनि उनावहाय आरो ओरै फैलायबाय नै नो खनखांनायनि उनावहाय नैबेहाय थारहालाव थि थिखो लायबाय थालालाव थिखोबाबो जोंनो बेव हाय माखु नांगौ जायो गरखा नांगौ जायो सेवारि नांगौ जायो आरो गराय गराइ ओरैजिं ओरैजिं मोननै नांगौ जायो।
औ नोंथां नंगौ।
आरो बालेब आगर एरोबाथ' जोंनो बालेबबो नांबावगौ। आरो जिरायनानै दानो थाखाय उवालबो नांगौ उवाल गैया बा जोंङो दानि दिनाव इजियावनो मोननाय लबारनि सियारावबो जिरायनानै दायो।
औ नंगौ नोंथां आरो मा खु माखु जेहुथु जोंना खुन्दुं ओरै थांलाय ओरै थांलाय थाङो नङा होनबा नों थां बे खुन्दुंखौ बेसो लाङो आरो औ आरो फुथुल फुथुलाबोथ' बिराद गोनांखा बे बे फुथलखौ थुनानै दायाबाथाय खुन्दुंफ्रा जनो आरो जोंनिया बागुसथि फोराबो मोजां जाया आरो जिनि जिहेथु गुसथि थि दा फाननो थाङोब्लाथ' जोंहा गुस्थिखौसो नायग्रोखायो जे लाग्राफोरा। गानग्राफोरा गुस थि मोजां नङा होमबाथाय बिसोरो मा लानो नागिरा आरो बेनिखायनो जोंना फटुलखौहाय मोजांथारैहाय ओ थुनानैहाय दायोब्ला जोंङो बांसिनैहाय मोजांसिन जायो आरो नोंथां।
औ
औ
होमबा
नोंथां जोंना समाबोथ' जाबाय नङा होनब्ला आंनो बिथांजोंहाय बे बर'फोरनि दानाय लुनायनि सायावहाय रायलायनानै बिराद मोजां मोनबाय आरो दे आं मिथियै बाथ्राफोरखौ नों थाङाबो आंनो माखासे फोरमायना होबाय बेनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो नोंथां।
औ नोंथां औ गोजोननाय थाबाय दे नोंथां।
औ गोजोनथोंसै।
औ